हेल' खोनादों ना औ नोंथां औ नोंथां अब्ला जोङो दा ओरैनो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै नामा
औ सावरायजायो नोंथां
औ गिबियाव नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन ना ओरैनो माखासे जानाय लोंनायनि बागै
औ औ
औ दे अब्ला नोंथां
अ जोंना दोरोङारि जा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जे बर' हारिया ओ गोदोनिफ्रायनो ओ मिथिंगायाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा हिसाबै जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ बुथुमनानै ओ जानाय जायो बेबायदिनो जोंनाहाय गोदोनिफ्राय जे जाबोनाय ओ ओंख्रि बेफोरनि गेजेराव गोबाङानो माखासेयाहाय जग्राफिकेल आइडेन्टिटि जेरै जि आइ टेक मोननो हाबाय बेफोरनि गेजेरावनो दङ जेरैहाय ओ अनला मेवाइ ओ सबाय ओ सबाइ साम' नाफाम बा बेफोरबाय बायदि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा बेफोरनि गेजेराव माखासेया जि आइ टेक मोननो हाबाय आरो दा बेफोरनिनो सोमोन्दै आङो मोननैसो ओंख्रिफोर संनायनि सोमोन्दै आङो बुंलांनोसै नोंथां दा गिबियावनो अनलाजों मेवाइजोंखौ बुंग्रोसै आङो दा जोंनाहाय अनला ओ अनलाखौ जोङो गिबियावनो बानायनो थाखाय जोङो मा जोङो माइरंखौ जोङो बासिनानै लाग्रोनांगौ जेन'बा बेवहाय जोसायाबो जाजायो बा रनजित बेफोरबायदियाबो जाजानाय जायो दा सिगाङावनो जोङो अनला संनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननांगौ जायो जाहाथे माइरं आ गुरै जायो आरो जेब्लानाखि थामजि मिनिटसो सोमखांनायनि उनावहाय माइरंखौ जोङो बोखांनांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो उवाल बा जोङो ग्राइडारावहाय बै जेनाखि माइरंखौ जोङो उनग्लिनानै जोङो गुन्दै खालामनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जोंहा बेराफारसेथिं मेवाय जोङो बेखौथ' जोंहाय न'आवनो बेखौ मोननाय जायो जाय जायाहानाव औवा दङ दा बै मेवाया जेनाखि जोंना औवा बुरखानिया साबसिन जायो दा जोङो औवा बुरखानि मेवाइखौ जोङो दाननानै लादो बेनि उनावहाय मोजाङै बेखौहाय जिरनानै मोजाङै हानानै सुनानै लादो दा बेनि उनावहाय जोङो मेवाइखौ गिबियावनो जोङो सारायखौ जान्दो आरो जोङो थाव संख्रि बानलु होनानै जोङो एसे एवथ्रबनानै लाग्रोदो आरो बेबायदिनो एवस्रबनानै लाग्रोनायनि उनावहाय जोङो ओ मेवाइखौ जोङो दोन्थ'नो हायोबा जोङो दोन्थ'वा लासिनोबो दडायरेक्टबो संनो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो मेवाइखौ एवथ्रमखांनायनि उनाव जोङो दै हरदों आरो जुदि दैया गरम जायोब्ला जोङो अन गुन्दैखौ हरदो आरो बेबायदिनो अन गुन्दैखौ हरखांनायनि उनावहाय जोंनो जोङो अनलाखौ संनो थाखाय जोंनो खारै नांथारगौ जायो आरो जों बै खारैखौ ओंख्रिखौ बिसि बुरजा बेखौ नायनानै जोङो खारैखौ हरनांगौ जायो बेबायदिनो खारैखौ हरनानै जोङो ओंख्रिखौ जेनाखि खि ब्रैजि बा बाजि मिनिटसो जोङो मोजाङै संनांगौ आरो ओंख्रिया जेबानो एसे ओ आमथा महर लायो बे समावहाय ओ जोङो ओंख्रिखौ ओ जानो हाबाय आरो गुसु जाबानो बेबायदिनो जोङो अनलाजों मेवाइ ओंख्रिखौ संनो हायो आरो जोंहाहाय दंबावो माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिजों सबायजों साम'जों बे गिबियावनो जोङो सबायखौ जोङो ओ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ गुन्दै खालामनायनि थाखाय जोंहा बिदिनो ओ जेनाखि ग्राइडार आरो उवाल जोङो बेफोराव जोङो सबायखौ जोङो देग्लिनानै बा उनग्लिनानै लानो हायो बेबायदिनो सबबायखौ जोङो उनग्लिनानै लाग्रोनांगौ आरो बेराफारसेथिं साम' साम'खौ दैमा दैसाफोराव जोङो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' आइजोफोरा खन्नानै लानानै गोबां ओ मानो हाथाय बाजारफोराव फाननाय नुनो मोनो बेफोरखौबो बायनानै लाबोनो हायो बायनानै लाबोनायखांनायनि उनाव नोंथाङा बैफोर साम'फोरखौ खिथुखौ दानांगौ आरो बेजों लोगोसे मोखांखौबो गारनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो ओ जेनाखि ओम साम' ओ बेखौ जोङो दानखांनानै सुनानै लानांगौ मोजाङै गोजों जाजासिम आरो ओ जोङो सुखांनायनि उनावहाय बे साम'खौ मोजाङै थाव सं बानलु हालदै होनानै ओ जोङो मोजाङै ओ एवनानै लानांगौ बेबायदिनो एवनाया मोजां ओ जाबायब्ला ओ जोङो सबायखौबो ओ बो जोङो बेराफारसेथिं मा ओ कुकाराव जोङो संख्रि होनानै दै होनानै जोंनो बेसे बुरजा बेनि हिसाबावहाय जोङो ओ सबाइखौ रुदो रुनानै लाग्रो दो मोजाङै बेबायदिनो ओ कुकाराव रुयोब्ला आत बार नय बारसो गाबहोदो बेबायदिनो ओ दाइन बार बा गु बार गाबहोनायनि उनावहाय ओ जोङो सबबाय ओंख्रिया जोंना रुइयो आरो बेबायदिनो सबाय ओंख्रि सबायाबो जोंना रुइखाबायबा जेनाखि जोंङो साम'खौबो एवनानै लाख थाबाय दा जोङो हरनो हाबाय बेबायदिनो दैआ गरम जायोब्ला ओ जोङो ओ अन जेनाखि मा होनोमोनलाय सबायखौबो जोङो हरनो हाबाय बेबायदिनो जोङो दैखौ सबायखौ बेसे बुरजा ओंख्रिखौ खालामगोन बेखौ नायनानै जोङो होनांगौ आरो बेबायदिनो जोङो सबायजों साम'खौ एसे गोबाव सम संनांगौ
जाहाथे ओ साम'आ मोजाङै जायो
दा बेफोरबायदि ओ जोङो सबायजों साम'खौ ब्रैजि बा बाजि मिनिटसो संनायनि उनावहाय ओ जोङो सबाय ओंख्रिखौ जानो हानाय जायो दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबांथार ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ ओ जायखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ आरो जाय बेफोर ओंख्रिफोरा बर'नि ओं ख्रि महरै सिनायथि जायो ओ दा बे समावहाय ओ नोंथाङाबो जेनाखि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै जा जाखौ मिथि एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां आङो ओरैनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिहोनोब्ला नों नोंथांनिसिम अनला ओंख्रि ओमफ्राय मेवाइ बेखौ आङो फोरमायना होनसै नामा नोंथां ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ बोरै सं संनांगौ बेखौ जोङो माजों जायोब्ला थावसिनो बेफोरनि बागै फोरमायनोसै आरो जोङो थ' अनला ओंख्रिखौ जोङ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो दाउजों जानो हायो अमाजों जानो हायो औवा मेवाइजों जानो हायो नाजों जानो हायो थाइगिरजों जानो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बेखौ मा खालामग्रोनांगौ जे गिबियाव जोङो अनलाखौ संनो थाखाय मा खालामनांगौ जोङो अन गुन्दै नांग्रोगोन आरो गिबियाव नोंथाङा अन गुन्दैनि थाखाय अनखौ देनानै लाग्रोदो ओ अनखौ नों नोंथाङा उवाल बा मेसि ओ ग्राइनडारफोराव देनानै लायोब्ला मोजां जागोन आरो। दा बेनिफ्राय गुन्दै खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ संनो थाखाय मा खालामनांगोन ओ बे गिबियाव ओ बे ओ सुना अनलाखौ सु बेयाव सारायाव दैखौ गुदुं खालामग्रोनांगोन ग्लब ग्लब गोदौ होनांगोन बै दै गो गोदौनायाव नोंथाङा मा खालामनांगोन जि ग अन बै अन देनानै लानाय बे खौ नोंथाङा फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि होनो नांगोन आरो दै गोदौनायाव। फ्रि फ्रि होयोब्लासो जोंहा मा जायोनो जे अनलाया मोज मोजाङै दैजों गलिलाङो आरो खेबसेनो स'ल'खबोब्ला जोंहा जि अनला बियो लाथा खाजोबो बा गथा गथा जाजोबो आरो। बेखायनो जोङो फ्रि फ्रि होयोब्लासो मोजां जायोनो। बेनिफ्राय जोङो अनलाखौ माजों जानो हायो होनबा आं नोंथांनो मेवाइजों जानायखौ फोरमायनोसै। मेवाइजों बोरै जानो हायो जोङो गिबियाव मेवाइखौ उम थांनानै दाननानै लाबोदो लाबोनायनि उनाव जि मेवाइनि माखासे ओम ओ जि उम बिगुर बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै सैनानै लानांगोन आरो। ओ जि औवानि मेवाइ बेयाव जोबोद बिगुरफोर दायो जेरै जोंङो बुङोना देरबाथाय लं थं थं उन्दैयाव गानफब जोमफब होननाय बायदि। औवा मेवाया जोबोद उम बिगुर थायो आरो गोरलै समाव जों बेफोरखौ मोजाङै सैजोबनानै लानांगोन बिनि उनाव नों थांङा ओ माबायदि महराव जानो बिदि महराव नोंथाङा सिथा सिथा गोबायै हानानै लानांगोन आरो जाहाथे मोजाङै मोनो ओ बांद्राय रोजा हायोबाथाय मोजां मोननो नागिरा बेखायनो फिसा फिसा गोबा गोबा हानानै लानो नांगोन। बेनिफ्राय बेखौ हाखांनायनि उनाव नोंथाङा जि ओ दै गुदुङाव जि अन होदोंमोन गोदौबायदोंंमोन बेयाव नोंथां संख्रि बानलु बायदिसिना होनानै जि औवा मेवाइ हानानै लाबाय बेखौ होनानै होनो नांगोन आरो जि ओ अन गोदौनायाव औवा मेवाइखौ ओ जेब्ला बियो होनानै होयो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै ओ ओरैनो नैजि मिनिट बा नैजिबा मिनिट एसे मोजाङै गोदौ होदो आरो नोंथां बिदि गोदौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा जे ब्ला बियो मोजाङै ओम ओ गोदौखाङो रुयो औवा मेवाया अब्ला नोंथाङा बेयाव ओ जि मोदोमनायनि थाखाय ओ माखासे जोंङो मु मुवा बेसाद फोर होनो हायो जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया बायदिसिना होनो हायो आरो बेफोरखौ होयोबा ओंख्रिया आरो बांसिन मोदोमसिन नो आरो नोंथां बिदिनो जोंङो गंगार दुन्दिया होयोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां। ओ अनलायाव मोदोमनाया बारासिन जायो बिदिनो जोंङो गंगार दुन्दिया होनानै दसे दोननानै खो मा होनो बेखौ खांनो हासिगोन आरो अरनिफ्राय बेनिफ्राय गुसु जाहोनानै आराम जानो हासिगोन आरो नोंथां। बिदिनो जोंङो अनलाखौ गुबुन रोखोमैबो जानो हायो जेरै जोंङो अनलाखौ था खारै होननानैबो जानो नो हायो खारै होआलासिनोबो जानो हायो बिदिनो जों अनला खौ खारै होआलासिनो थाइगिरजोंबो जानो हायो आरो नोंथां थाइगिरजों जोंङो मोजाङै जानो हायो थाइगिरजों आङो थाइगिरजों अनलाखौ साबसिन थावनाय मोनो आरो नोंथां। जोबोद गोथावबो जायो थाइगिर ओ अनला ना नास्राय जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां गोमोनो। ओ उम जेनेबा नोंथाङा गिबियाव अनलाखौ आं सिगाङाव फोरमायनाय बायदि संनानै लादो बेनिफ्राय बेयाव खारै होनो नाङा आरो बेनिफ्राय बेयाव मा खालामनांगोन जे थाइगिर थाइगिरखौ सिदा सिदा हानानै लानांगोन बेखौ नोंथाङा अन गोदौनायाव होनानै होनो नांगोन आरो बेनिफ्राय मा खालामबावनां गोन जि नोंथाङा नाजों जागोन नालाय नास्रायजों जायोब्ला थावसिन जायो। नोंथाङा गिबियाव नास्रायखौ मोजाङै थावआव फ्राम फ्राम फ्राम एवनानै लादो सायनानै एवनानै लाखांनायनि उनाव मा खालामनांगोन ओ नोंथाङा जि ना एवनायखौ जि अन गोदौबाय थानायाव नोंथाङा मोजाङै गारसननानै होनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा दसे गोबाव गोदौहोदो गोदौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा मोजाङैनो बेखौ ओ जानो हागोन आरो नोंथां जेब्ला खाङो। बिदिनो जोंङो ओ अनला ओंख्रिजों ओ जोबोद गोथावै जानो हायो आरो उम बिदिनो आलासिफोर फैयोब्ला दाथ' जोंना बर'फोरा बांसिनानो आलासि फैयोब्ला अनला दाउ बा अनला ना बायदि बायदि जाहोहरनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां। मानोना बियो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रै आरो जो बिनि थावनायाबो जोबोद गो थाव जायो आरो नोंथां बिदिनो जे जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि बियो मोनसे जि आइटेकबो मोनलायनो हाबाय जि बे अनला ओंख्रिया बर'जों सोरजि जानाय ओंख्रि होननानै आरो। बेखौ गुबुन हारि बा गुबुन जाथिफोरा जेबो सेनानै लांनो हाला बायदि आरो बे ओंख्रिखौ नोंथां जे जों सानैनि सावरायनाया बेखिनियानोसै नोंथां ओ उन फोराव सम मोननोबा रायरायलायफिननोसै नामा नोंथां औ दे अब्ला